हेल' नोंथां औ नोंथां ओ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों।
आदसा नोंथां दा नोंथाङा दा मा खालामनानै दं नोंथां?
आङो नोंथां ओरैनो दं नोंथां।
आदसा आदसा नोंथांना जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां?
जानायफोरा जाबाय नोंथां दहायनो जादों।
अ आस्सा ओ नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां?
औ नोंथां फ्रियाथ' फ्रि
ओ नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
ओ‌ टपिकआबो बैनोजे ओ जोङो औवाफोरखौ जोङो मा मा खामानिफोराव बाहायनो हायो बा जोङो औवाफोरजों जोङो मा मा आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ औ नोंथां औ।
ओ नोंथाङा दा सुसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ औ नोंथां औ। ओ गामि एरिया गामि एरियानि लाइफआव थ' जोङो औवाया जोंनि थाखाय जे गोबां खामानि खामानि होयो आरो ना नोंथां। जोङो सान जोङो साननानै नायोब्ला जोङो बे फोरबायदिनो गोबां जोङो ओ न' बां लुनायावबो जोंनि थाखाय गोबां बेफ्रायनो खामानि होयो आ ना नोंथां औवाया हो औ बेफोरबादि नो मैगं थाइगं गायनायावबो जोंनि थाखाय बिराद खामानि होयो आरो बेफोरबायदिनो जों मैगं बुंनो थाङोब्ला आजिखालि आजिखालिनि न'आव गोबां बेफोरबायदिनो ओ औवानि बानायनाय आगजुफोर जों नुनो मोन नो जेरै जोङो सियार होन आलना होन जोङो बिसनाखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ जिरायग्रा जे ओ सुपारसिट होन बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ फ्रायानो जोंनि गोबां खामानि होनायानो जाहैबाय जे जोंनि थाग्रा न' लुनाय था बेफ्रावबो जोंनि थाखाय गोबां खामानि होयो आरोना आरो जोङो साननानै नायोब्ला जोंनि बे बाउण्डारि फोरखौ लुथेनो थाखाय जोङो ओ जोंनि बेरा जे होनो जे जों बेखौबो बानाय नायाव जोङो औवानि औवाजोंनो जोंओ बानायनो हायो आथिखालनि जुगाव जोङो गोबां बेफोरबायदिनो आगजुफोर आरो बे आरो बेफोरबायदिनो गोबां जोङो ओ औवानि खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोनो‌। आरो बेफोरबायदिनो आबादफोर गायनायाव जेरै सबाय बिमा गायनायावनो होन जे बानलु गायनायावनो हो होन ओ गोबां बेफोरनो खामानि होननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना। औवानि खामानिखौ।
औ नोंथां।
औ आरो बेफोरबायदिनो जों गोदोनि जुगावथ' जोङो ओ औवाखौ औवाखौ जोङो मायाव बाहायनाय जायो होनोब्ला जोङो गोदोहाय जोङो जेब्ला ओ गथ' जोनोम जायोब्ला जों बिनि जे नारि जे बेखौ हास'नो थाखाय जोङो जे औवाखौ जोङो दाहार खालामनानै जोङो बेजोंबो हास'नाय जायोमोन आरोना जों गथ'नि नारि बेखौहाय जोङो जोनोम जानायावहाय जोङो हासावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बिदिनो नोंथां नंगौ ना नङा नोंथां?
औ औ आरो बेफोरबायदिनो जों गोबां बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जे बेफोरबायदिनो ओ बिबार दोनग्रा होन औवानि औवानि बानायनाय बिबार दोनग्रा आरो बेफोरबायदिनो गोबां आगजुफोर दङ आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ ना सा साग्रा सेन होन खखा होन जों बेफोरखौबो जोङो बनायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो बेफोरबायदिनो गोबां आगजुफोर दंबावो जेरै खबाइ होन बेफोरनो जेखाइ होन जों नुनो मोनो गोबां बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो सामानफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बे रैनो जों बै औ आथिखालनि जुगाव जोङो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं दोननो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो गोबां खादाफोरखौ जों बाहायनाय जायो जों बेखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो बे बेबायदिनो गोबां दं आरोना नोंथां बुंनो थाङोबाथ' बुंनो थाङोबाथ' औवानि खामानिया जोंङो गोबां दं। आरो जोङो बेफोरनो जोङो मा होनो संग्राइ सान्द्रि जों नि एरियायाव बेफोरबायदि गोबां खामानि होयो आरोना नोंथां संग्राय सान्द्रि जों बेफोरखौ बानाय हायो औवानि जुगिदि बेबायदिनो गोबां दं जोङो बेफोरनो सिखा खलथब होन गोबां बेबायदिनो खदाल बिखुं होन बेफोरबायदिनो गोबां खामानि जों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो औवानि खामानिखौ जोङो बेफोरनो बायदि बायदि दं आरो जों जेरै दर्जाफोरबो बानायनो हायो जों औवानि जों औवाखौ खाथि जिरनानै लानानै जोङो बेफोरबायदिनो जों बेफोरखौ हेबनानै जोङो बेफोरबायदिनो गोबां ओ जोङो ओ दरजाफोरखौ जोङो नुनो मोनो बानायनायखौ जोङो। आथिखालनि जुगाव जोङो मेनलि जोङो आरोबाव जों बुंनो थाङोब्ला जों आथालफोर आथिखालनि जुगाव गोबां नायनो समायथावना नुयो जों आथालफोरखौनो हो ओ गोबां बेफोरबायदिनो आनजुफोर दङ औवानि आथाल जेरै जेरै औवानि औ औवा नि जिरायग्रा जे सियार फोर बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जे नायनोबो जेन नायनायावबो गोबां बेफोरबायदिनो समायथावना नुयो आरोना नोंथां समायनो। ओ आरो जोङो बेफोरनो न'फोर खौ साजायनो थाखाय जोङो जे खामसालिफ्रावहाय जोङो जे साजाय थाखाय जोङो डिजाइनफोर बायदिनो बेफोरबायदिनो बेरा टाइपनि जोङो डिजाइनफोर बानायनोब्लाबो जोङो औवानि नि गोनांथि जों औवाखौ जों गोबां ओ बाहायनाय जायो बेफोरबायदिनो औवानिबो जों बिराद मोजां मोजां बेफोरबायदिनो बानायनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ जों बेफोरबायदिनो न'नि लांगोनायाव हाबनाय जों जे हाब हाबजेनायाव जों बे बेफोरबादिनो गेटफोर बानायनो हायो औ बेफोरबादिनो गोबां जों बायदि बायदि बानायनो हायो आरो ना औव औवाजों जों औवाया जों थाखाय बिराद खामानि होयो आरो औ जों मावनायाव औ जोङो न' लुनायावनो होन मावनायावनो होन दांनायावनो होन जोंनि थाखाय गोबां औवाया माबा मोनसे मावनोब्लाबो आबाद खेथिफोर मावनोब्लाबो जोंनो हौवाखौ नांगौ जायो फ्राय गोबां गोबां आबादावनो बेफोरबायदिनो औ जों बेफोरबायदिनो न' बिल्डिंफोर लुनोब्लाबो जोङो हौवानि गोनांथि गोबांनो बेफोरबायदिनो
बेफोरनो गोबां दङ आरो नोंथां। ओ नोंथां ओ जे बेराफोर दुमनोबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो आरोना। दा नोंथाङाबो ससे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? औ होनब्ला नोंथाङाबो एसे ससे फोरमायना होदो आरो नोंथां।
औ ओ जोंहा बिदिनो औवाखौ गोबां गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां जेरै दहाय नोंथाङा होनलांनाय बादिनो‌ बिदिनो न' खर लुनायावबो जोंनो खुन्थियानि थाखाय औवाखौनो नांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ
औ आरो जोङो बिदिनो बवाफोर बबेबाफोर गोजौ जायगायाव गाखोनो थाखाय जोङो औवानि हे फाजाब लानानै जे औवाजों औवाखौ जोङो जांख्ला बानायनानै बै गोजौ जायगाफोराव गा‌ खोनो हायो आरोना नोंथां । औ आरो बिदिनो जोङो औवाफोरनि गेजेरजोंनो बिदिनो जोङो दालांफोरखौबो जोङो बानायनो हायो आरो ना नोंथां। औ आरो जोङो बिदिनो औवाफोरजों जोङो बिदिनो गोबां आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ
जेरै जोंङो होननो थाङोब्ला ओ गो ओ जिरायग्राफोरखौबो जोङो ओ दानि जुगावहाय जोङो नुनो मोनो औवानिनो आरो जोङो बिदिनो बबावबाफोर ओ बिदिनो दरजाफोर होथेनोब्लाबो जोङो औवानि औवाखौनो नुनो मोनो। आरो जोंनि न'फोराव न'फोरावसो जोंनि न'फोरावथ' गामि एरियानि न'फोरावथ' जोङो फ्राय बांसि नानो औवानि हेफाजाबखौसो जोङो नुनो मोनखायो आरो ना नोंथां। औ आरो जोङो बिदिनो गोबां ओ गामि एरियाफोरावहाय बिदिनो गोबां नुयो जे बबावबाफोर ओ बिदिनो गोजान ओ बिदिनो दैफोर लामाफोरावहाय दालांफोर बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनो औवानिनो आरो जोङो बिदिनो आरो जोङो बिदिनो गोबां गिदिर-गिदिर बिल्डिंफोर लुनोब्लाबो जोङो औवानिनो हेफाजाब लायो आरो‌ ना नोंथां।
औ औ औ
औ जायनााखि औवाखौहाय बे बिल्डिंफोर न' लुनायावहाय सुंथाबना होनाय जायो आरो। आरो बिदिनो जानाय-लोंनायफोरावबो बिदिनो औवाफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो ना जेरै-जोङो गुबुन हादोरफोरावहायो बैफोरखौहायो सामुस महरै बाहायो आरो ना औवाफोरखौबो।
औ औ औ औ
बिदिनो जोङो जोंनि थोरसि-लथाफोरखौबो दोननो थाखाय आयो बिदिनो औवानिनो ओ दोनग्रा बानायनानै बिदिनो जोङो जोंनि थोरसिफोरखौबो दोननो हायो आरोना
औ औ औ नोंथांजों जेरै- जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो ओ जोङो जाग्रा-लोंग्रा जोङो थोरसिफोरखौ जों आजिखालिनि जुगाव जों थोरसिफोरखौबो जोङो बेफोरदिनो गोबां थोरसि होन मा होन जों जेरै- ओ गारबा बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदिफोरखौ जों बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। नोंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां। जोङो बिदिनो ओमफ्राय गोबां ओ बिदिनो औवानि हेफाजाब लाना जोंहा होननो थाङोब्ला आबाद आरोना नोंथां ओ जेब्ला जोङो आबादफोर गायोब्ला बिदिनो जुनारफोरजोंहाय बिदिनो रैखा होनांगौ जायोब्ला जोङो बिदिनो औवाफोरनि हेफाजाब लानांगौ जायो आरो ना नोंथां। उम। जेरै बैफोर जुनारफोरा जोंनि आबादफोरखौ नस्थ' खालामा आरोना। जे हाबनो हायिनि थाखाय जोङो बैफोरनि सेर सेरावहाय जोङो औवानि ओ बेराफोर बा औवानि बिदिनो जे बाहाय खोन्दा बे बिजौफोर बेफोरखौ जोङो गारनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। आरो जोङो बिदिनो जोंनि ओ लाव आबादफोर मावनाय बा बिदिनो ओ। गोबां बिदिनो गोजौ गोजौ फिथो फिथाइफोर थायग्रा आबादफोरखौ जोङो मावोब्लाबो थामानि जोङो औवाखौ बायनाय जायो। जे बैफोर औवाफोरनि बिजौफोरखौ जोङो हायो बिलाइ रानखांनायनि उनावहायबो फोर जाय गोजौआवहायो गारनानै होयो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
बेफोरो औवाफोरा ओ हेफाजाब होयो आरो ओ जोङो नायनो थाङोब्ला बिनो जोंनि जि जोम दोननो थाखायल जोङो जोननो हायोृ बिदिनो औवा मोननो हायो बिदिनो आलनाफोरखौबो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ औ।
आरो जों बिदिनो गोबां बुस्थुफोरखौ जोङो नुनो मोनो औवाजों ओ आथिखालनि जुगावाथ' जोङो बिदिनो गोबां औ औवानिनो गेजेरजोंहाय बिदिनो गोबां खामानिफोर खौ बो मावनाय नुयो आरो औवाया औवाजोंनो जोङो बिदिनो न'फोरखौबो लुनो लुनायखौ जों जों नुनो मोनो आरोना नोंथां औ जोंना समाफोरखौ जानानै फैबाय नोंथां नोंथां दा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां। औ दे बिदिब्ला नोंथां।